औ नोंथां ।
औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो?
आङो दायो नै ओरैनो जिरनानै दङ ।
अ ओ नोंथांनो कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनो सानदों आरो ना ।
औ औ
नोंथाङा दायो रायज्लायनो सोलाबगोन ना?
औ सोलाबगोन नोंथां ।
ओ टपिकआनो जाहैबाय ओ इन्टारनेटनि बागै
औ
औ ओ नोंथाङा इन्टारनेटनि बागै एसेसो फोरमायनानै होगो होदो नामा ।
औ जागोन नोंथां दा इन्टारनेट होननानै बुङोब्लााथ' जोंहा दामाने इन्टारनेटखौ बाहायनाय जोंहा दा गोबां जानानै फैबाय आरो ना । जिथु जोंहा दामाने उन्दैनिफ्राय लानानै जोंहा बोराय बुरैसो माने दानि जुगावहाय माने इन्टारनेट बाहायनाया नोङो जेनेबा गुरि नि हिसाबै जों लानायखौ जों नुनो मोनसै आरो जिहेथु जोंहा मबाइल बयहाबो लायो नालाय जायनि थाखाय जोङो इन्टारनेट गैयाब्ला जोंहा मबाइल बाहायनाया माने ओरैनो माबा गैयि बायदि आरो जेनेबा जों ओरैनो लानाय बादिसो जायो आरो इन्टारनेटफोर जोंहा सोनाय गैयाबाथाय । जोङा रिसार्चफोर गैयाबाथाय
औ
जोङो इन्टारनेटआ गोदो गोदायनिफ्राय माने दासिमाव गोबां माने ओ बिदिनो जायगा आवग्रिनानै लाबोनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो जिहेथु जोङो गोदोनि समाव लाइजामफोर जेनेबा ओ लाइजाम जेनेबा जोङो लाइजामफोरजोंहाय गोदान गोदान जायगायावहाय जोङो सासे मानसिनोहाय जों लाायजाम हरनो थाखायबो जोंहा गोबां सम नांगौ जायोमोन आरोना ।
औ औ
औ दा जोङो बे लाइजामखौ मोनहैनो थाखाय जोङो बिदिनो सप्तासे सप्तानै बिदिनो गोबाव सम लायोमोन दा जोङो इन्टारनेट फैनाय लोगो लोगो दा जोंहा गोबां माने खम समनि गेजेरावनो जोंहा दा खबरखौ लालायलायनो हायो आरो जोङो मबाइलनि गेजेरजोंनो माने जोङो बिदिनो गावनि महर मोखांफोरखौहाय जोङो भिदिअ फननि गेजेरजोंहाय जोङो नायलायलायनो हायो आरोोना दा जोंहा बिदिनो गुबुन हादोरफ्राव जोङो दावराव जानाय बा जोङो माबा मोनसे जेनेबा जोङो। ओ खैफोदफोर जानाय बा बेफोरनि रादाबफोरखौ जोङो मोननो थाखाय खौरांफोरखौ मोननो थाखाय जोङो दा जोङो टि भि बिदिनो मबाइलफोरावहाय जोङो दसे समनि गेजेरावनो नायनो हायो आरो । बा जोङो खौरांफोरखौहाय मोननो हायो दा जोङो । दा जोंहा बिदिनो ओ मबाइल बाहायनायफोरा माने माबेल बाहनाय बेफोरावहाय जों गोबां माने बिदिनो मोजां आरो गाज्रि जेनिबो जोंहा दङ जिहेथु जोंहा माने इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोङो मबाइलफोरखौ सलायो नङा होमबा दा ओ बिनि गेजेरावनो जोंहा दा माने ओ इन्टारनेटखौ जोंहा मोजां खामानियाव बाहायोब्ला माने मोजां माने ओ सोलोंथाइखौ होयो आरोना बे इन्टारनेट दा आरो गाज्रिखौ बाहायोब्ला जोङो गाज्रियैनो थांगोन आरो दा जोङो मोजांखौ बाह ओ मोजाङा जाहैबाय जेनेबा जोङो इन्टारनेटखौ ओ जोङो माखासे नोङो सोलोंनो जेनेबा गोसो जानाय बा रोङै माखासे सोलोंथाइ लानो थाखाय जोङो बै मबाइलावहाय जोङो माखासे एप्सफोर थायो आजिखालि जिहेथु फेसबुक इउटुब बिदिनो इन्सटाग्राम बेफोरावहाय जोङो माखासे मोजां मोजां सुबुंफोराहाय माने ओ बिदिनो मटिभेसनेल स्पिस बा बिदिनो माखासे ओ रोंनाय बा रोङैफोरनिखौ जोङो ओ बिदिनो मेथस साइन्स फोरनि माखासे जे जोङो माबाफोर टपिकफोरखौहाय जोङो बेवहाय नागिरनानै मोननो हायो आरो ना। दा बेफोरबायदिनो आरो गोबां दंबावो। जेरैहाय जोङो बेफोरबायदिनो जोङो दा जिपे बायदिसिनाफोर सालायनाय नङा होमबा दा बेफोर माने इन्टारनेटनि दारैनो जादों आरो दा जों गुबुन जायगाफोराव जोङो दावबायनो थाङोब्ला जोंहा आखायाव फैसा लांनानै थांनांगौ माने गोरलै बाथ्रा नङा मानो होनोब्ला जोंहा लामा सामायाव गिनांगौ जायो गारि गघरा गाखोनायावहाय दा बेफोरावहाय माने जोङो मबाइलावनो माने आजिखालि जोङो बिदिनो गुगोल पे फन पे पेटिएम बायदिफोरखौ जोङो सालायनानै सालायनो हायो आरोना आरो जों बेफोरनि गेजेरजोंनो माने जोङो रांफोरखौहाय ओ सोरनोबा होनांगौ जायोब्लाबो बा जोङो दखानारिफोराव होनांगौ जायोब्ला। बेफोरनि गेजेरजोंनो जोङो पे खालामनानै होनो हायो आरो। आरो जों बेफोरबायदिनो जोंहा दा उन्दै उन्दै गथ'फोरा माने गोबां ओ अनलाइननि गेमफोर जोंहा गेलेनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो। दा बेफोर जाबाय गाज्रि हुदा दा जोङो बेफोरखौ माने बांद्राय गेलेयाब्ला जोङो मोजां जागौ आरो दा माने बेफोरो गेम गेलेनायफोरा माने मानसिनि गोसोखौ बोनानै माने बिसोरखौ ओ सानफ्रामबो गेलेहोनो लुबैबाय थानाय माखासे मैथ' गोनां माखासे गेमफोर दङ दा बेफोरो जेनेबा फ्रि फायार बिदिनो पाबजिफोरखौहाय माने जोंनि दा उन्दै उन्दै जाखांबोफुनाय माने लाइमोनफ्राहाय गोबां गेलेनायफोरखौ जोंङो नुनो मोनो आरो। दा आरो बेफोरबायदिनो जोङो इन्टारनेटनि ओ गेजेरजोंनो जोङो माखासे सपिंफोरखौबो जों खालामनो हायो जे जे जोङो बिदिनो फ्लिपकार्ट एमाजन बिदिनो मिश' बायदिफोरनिफ्राय जोङो मा माखासे जेनेबा जोंनो जि नांगौ बा जों बिदिनो गस गसला लंपेन्ट बिदिनो मबाइल बा जुथा ओ बेफोरबायदिनो गोबां माने ससमा बेफोरबायदिबो जोङो अनलाइननि गेजेरजोंहाय जोङो बिहरनानै लानो हायो आरो आरो बिसोरो माने न'सिमहाय माने इसोरो दिडिलिभारि खालामनानै होफैनायखौ जों नुनो मोनो आरो दा बेफोर गासैबो खामानिफ्रानो माने इन्टारनेटनि गेजेरजोंसो जादों आरो दा इन्टारनेट खौहाय माने जोंनि बे जायगायावल' बाहायो बे नङा माने जोंनि गासैबो बुहुमावनो माने जे ओ सुबुं अनजिमा दङ बा सुबुंफोर दङ। बै जायगाफोरावनो माने गासैयबो माने इन्टारनेटखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो। दामाने इन्टारनेटआ ओ गोबां जौगानायफोरखौहाय ओ दासिमाव लाबोनायखौ जों नुनो मोनो आरो दा इन्टारनेटआ माने गोबां बांबोनायनिफ्राय बांबोनायफोरखौ जों नुनो मोनगासिनो जेरै जोंहा गोदोहाय बिदिनो टुज जि थ्रिजि बेफोरबायदि थानायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय बे समहायन्ने इन्टारनेटआ गोबां स्ल' जायोमोन आरो दानि दिनावथ' माने फरजि फाइभजि बिदिनो जाहैबाय नालाय बेफोरबायदिनि जाहोनावहाय माने इन्टारनेटफोरा गोबां स्पिड जानानै फैबाय आरो आरो बेफोरजोंनो जोंहा खहाबो जायो जेरैहाय जोंहा बिदिनो दावसिन दावउलाफोरा मासे दावसिन दावउलाफोरा बे इन्टारनेट बाहायनायनि जोहैनो गोमालांनायखौबो जोङो बुंनो हायो आरो दा माने बिसोरो माने बा गोबांद्राय इन्टारनेट बाहायनाय जायगायावहाय माने बिसोर थावलिनानै थानो हाया आरो ना बिनि थाखायनो माने बिसोरो थैलांनो गोनां जायो आरो दा नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा इन्टारनेटनि बागै
औ हागोन नोंथां नोंथाङा बुंलांनायफोरा सैथो आरो बेफोरो नंमारगौ जोङो इन्टारनेटखौ बाहायोब्लाबो जों मोजांनि थाखाय बाहायनांगौ जे नोंथाङा सिगाङावनो बुंलांखाबाय जोङो इन्टारनेटनि बागै आगैबो जोङो गावनि इन्टारनेटआव जे जों गावनि रोंगौथिफोरखौबो जोङो बारायलांनो हायो
औ
जेनाखि जोङो ओ जेनेबा नोङो गो नोंनि थांखिया मा जोङो-जोङो इन्टारनेटफोरावबो जोङो माने ओ हगारनानै माने जोङो गावनि थांखिखौ ओ गोजौ थाखोसिम जौगालांहोनो हायो आरोना ओ औ इन्थारनेट आव नोंथाङा जे बुंलांबाय दानि समावथ' फरजि फाइभ जि ओंखारबाय दा बेफोरनि जाउनाव माने माखासे जिब जिबिफोरा माखासे दाउफोरा माने जोबलांनो हमबाय ओ नाथाय माने ओ आथिखालावथ' बांसिनानो उम मोजांनिफ्राय मोजांसिन जालांगासिनो नाथाय ओ बिनि फारसे माने मोजां जादोंब्लाबो माखासे जोंहा जिउ- जिउनां औ जिउनां बुस्थुफोरा माने खहा जालांदों आरो ना ओ दा जोङो इन्थारनेट बुङोब्लाथ' जों जे जोङो न'आव थानानैब्लाबो जोङो ओ माखासे ओ गावनि रोंगौथिखौ जोङो भिडिअ'फोर खालामनानै बा लिरनानै जोङो होनो हायो‌। जों बिदिजोंबो जोङो गावनि थांखिखौ जोङो गोजौ थाखोसिम लांनो हायो। जे जोङो ओ नों जुदि लिरनो रोङोब्ला नोङो जुदि खन्थाइ फोर आवरायनो गोसोब्ला जोङो इन्टारनेटआवनो भिडिअ खालामनानै हगारनानै होनो हायो। दा जोंहाथ' गोबां ओ एपफोर दङ जे फेसबुक इन्सटाग्राम इयउटुब जों बेफोरावनो माने आपलड होनानै गावनि रोंगौथिखौ जोङो ओ बयनोबो दिन्थिनो हायो आरोना
औ औ
औ दा जोङो सोलोंथाइफोरखौबो आज आथिखालावथ' बांसिनानो इन्थारनेटफोरावबो मोनजोब खायो जे नोंथाङानो सिगाङाव बुंलांखाबाय ओ ओ जोङो दा फरायसालिफोरावबो बांसिन अनलाइन क्लास जों सोलिनायखौ नुनो मोनो दानि जुगाव ओ गोदोनि समावथ' नोंथाङा जे बुंलांबाय गोदोनि समाव बिदिनो लाइजाम लाइजाम नङाब्ला ओ लाइजामखौ जोङो मोनसे खौरांखौ जोङो हरनो थाखाय जोंनो ओ दान मोनसे गाहाम नांगौ जायोमोन। जोङो लाइजाम लिरनानै ओ बिदिनो दक न'फोराव सोनानै दोनहैनांगौ गोनां जायोमोन नाथाय बे लाइजामखौ ओ दान मोनसे दान मोननैनि गेजेरावसो माने मोनहैनाय जायोमोन। ओ गोदोनि समाव माने जानाय जाथायफोरखौ जोङो थि मिथियामोन। थि समाव मिथियामोन जोङो जाखांनानैसो गोबाव समजोंसो मिथिनाय जायोमोन। ओ दानि समावथ' बेबायदि नंलिया।
औ।
औ नोंथाङा जे बुंलांबाय बेफोरो बेफोरनो गोजासै आरो ना।
औ।
औ दा नोंथाङा एसे फोरमायनानै होबावदो दे।
औ दा इन्टारनेटआ जेनेबा आजिखालि जों इन्टारनेट बाहायनानैबो जेनेबा जों माखासे रांफोरखौहाय आरजिनो हायो आरोना जिहेथु जोंहा दा गोबां सुबुंफ्रानो माने ओ इयउटुब फेसबुक सालायनानै इन्सटाग्राम सालायनानै माने बेसोर गावसिनि रोंगौथिखौ देखायनानैहाय माने बिसोरनो जि रोङो जिहेतु सोरबा सोरबा बिदिनो अनलाइन क्लासफोरफोर खालामो जेनेबा बेफोरो बिसोरो बेखौहाय माने स्टुदेन्टफोरखौहाय फोरोङो अनलाइननि गेजेरजोंनो आरो बिसोरो। आरो बेबायदिनो खायफा खायफा बिदिनो रिल्स बिदिनो भिडिय' माखासे बेफोरबायदि खालामनानै एलबाम फिलिम बेफोरबायदि खालामनानै माने गोबां रां आरजिनायफोरखौबो जों नुनो मोनो आरो। दामाने इन्टारनेटआ इन्टारनेटनिफ्रायनो जोङो माने गोबां बायदि रोखोमनि जोङो माबाफोरखौहाय जिहेथु जोङो ओ रां आरजिनायफोरनि बेफोरखौबो जोङो बेनिफ्रायनो जोङो मोननो हायो आरोना। जों जुदि सालायनो रोङोब्ला दा जोङो जु जुदि सालायनो रोङाब्ला जुदि जों बेफोरनिफ्रायनो माने जोंहा ओ बेफोरखौ नायबाय थायोब्ला माने जोंनि बेफोर रिल्स बानायनायफोराहाय माने गुबुना रिल्स बानायनानै हगारनाय बेफोरखौ नायबाय थायोब्ला जोङो माने जोंहा माखासे गोबां खहाबो जालाङो आर ना। जों माने मावनांगौ समावहाय जोङो मावनो बायो जिहेथु बैसोरो इन्टारनेटआ माने गोबां गोसो बोनो हाथावना माखासे भिडिअसफोर होयो दा बेफोरखौ नायै नायैनो जोंहा माखासे खहा जायो आरो दा आरो जोंहा बेफोरबायदिनो नायबाय थानानै माने माखासे मावनो गोनां खामानिफोरखौ जोङो मावनो हाया। आरो बेबायदिनो जोंहा बिदिनो मेगन आरि बायदिसिनाफ्राबो जोंहा खहा जालांनायखौ जों नुनो मोनो।
औ
औ दा बेबायदिनो आरो गोबां दावो नोंथां औ दा बुंनानै फोजोबनो हाया
औ दाथ' जोंना समाबो जाबायना नोंथां ओ औ नोंथांजों ओ इन्टारनेटनि सोमोन्दै रायलायनो मोननानै गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय आरो मि थियै फोरखौबो मिथिनो मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनबाय ओ आसा खालामो नोंथांजों उन फोराव बेबायदिनो सावराय मोनगोन होननानै ओ बिदिब्ला नोंथां दोनथ'लायनोसै ना?
औ जागोन नोंथां दे।
औ गोजोन्थों।
औ गोजोनथों।